हेलौ औ खोनाबाय दे नोंथां
बेनिफ्राय मा खालामगासिनो बा नोंबा।
आं दङ नै ओरैनो।
अ मा माबाफोराव थांथाराखै नामा टाउनफोराव?
टाउनाव थांनाय मैया थांना फैदोंमोन दिनै थांनाय नंला।
अ जोंहा बारो बिदिनो माखासे गावनि सायाव जोङो माबायदि दङ बिनि सायाव जों सावरायनोसै दिनै। माने जों दिनैयो जोङो मा मा खालामो बिनि सायाव सावरायनोसै होनबा ना? ओरैनो मा होनो जोङो सानाय थानायफोरनि ओरैनो
जानाय थानाय औ।
जोंहाथ' दिनैयो दालिसोमोन दालिनिफ्राय ना साहैदोंमोन खाथियाव दैमा खाथियाव जोंना दैमा दंना खाथियाव बे ना सायोबाथाय मोनजायो माने। खांख्राय नाङो मालाबा समाव खुसिया नाङो मालाबा समाव। ओ बिदिनो माखासे गोबां मा होनो ना मोननाय जायो ना फिथिख्रि मालाबा समाव अखा गिदिर हायोबाथाय जोंनियाव माने खांख्राय बांसिन मोननाय जायो आरो ना हाग्रानि नाफोरखौ जों सेन बा माबा मोनसे हमनानै आस्रा बेजों सारनानै जोङो मोनजानाय जायो आरो नोंसिनिथिं माबायदि नोंथां
जोंनिथिं जोंनि गामि जोंनि गामि खाथि खालायावथ' बिदिनो फख्रि सख्रिफोर दङ नालाय फख्रिफोराव फिनानै मोनजायो नाफोरखौ बेनिफ्राय ओ मोनसे दैमा दङ जोंनि खाथियाव बे दैमायाव जों ना हमनानै जानो हायो आरो। दैमानि ना हाजोनिफ्राय फैनाय। दै दङ बेयाव ना सर हमनानै मोनजायो दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय ओ सेन खखाफोराव साबानो बोथिसेफोरखौ आरामसे मोनसै आरो
ओं
मोना मोनायाव। खाना दोनोब्ला फुङाव जानो हासिगोन आरो।
ओमफ्राय नोंथां नोङा औ औ दे बुंलाय बुंग्रोलाय। औ औ।
बोथोराव खिन्थु गैया बेफोरबायदि मोनजाथारा माने। दैफ्रा रानजोबो ना जोंनिथिं मेसें बोथोर माने दैया थ' थाथारा दैज्लाङावल'सो जायो दै। मा माबाफोर बुंदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां माने जोंनियाव बिदि अखा फैबाथाय माने दै जानो नागिरो माने खाथि खालानि गामि खाथियाव माने जों बे थांनानै सेन साबाथाय नाखौ मोननाय जायो बे जेरै खुसियाखौ मोननाय जायो जानोबो गोथाव खुसियाया। मोननाय जायो आरो खाथि खालानि माने। गामि खाथियाव माने अखा हायोबाथाय गाहाय ओनसोल नालाय बे माने दै लोम फैयो दै लोमफैयोबाथाय माने माखासे बिदिनो गोबां जाग्रा बेसाद मोननाय जायो ओ जाग्रा मा हाग्रानि ना एम्बुफोरबो मोनबावनाय जायो नोंथां
ओं ओं ओं औ औ औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां
मा मा इदिनो खालामनो मोजां मोनो बा न'आव थानानै मा मा हाबा मावनानै मोजां मोनो
आ न'आव थानानै ओ थ' ओरैनो न'नि फिसा फिनल' खामानि जाफोर थायोफोरखौ मावनानै मोजां मोनो ओमफ्राय न'खराव जोंहाथ' आबाद मावो ना आबादफोर मावनायाव हेफाजाब होनानै मोजां मो नो आरो न'खरनि मानसिफोरजों ओरैनो नोंथांनि नोंथाङा ओरैनो दायो माफोर मावबाय दं
आं नोंथां दा ओरैनो ओइ ओरैनो न'नि फिसा फिनला जोंहाबो आबाद मावो नालाय माइ गायो नालाय बिदि दा खोथियाफोरा जोंहाना रेडि जाबायानो साननैसोनि उनाव जोंहा गायसिगोन हालौएवनायफोरा माने जोंना जाजोबबायानो खोथिया रावबो दा हाजिरा मोन बेनि थाखाय जों खोथियाखौ फुथ'नो हायाखै दा न'नि फारसे खामानि न'नि था फ्राय माइ गायनायनि बेलायाव जोंङो गोसो होगासिनो दं इदिनो मालाबा सम मोनोबा इदिनो माखासे समाजनि थाखायबो हाबा मावो आरो आं दा दा न'नि थाखाय आं न'आव दंफैथ'यो दा मोजाङै आबाद खौ मावखां मावना लायोबा जों मोन जागोन नालाय नोंथां आबाद मावाबाथ' जों ओंखाम मोनजानाय नङाना बेनिखायनो जों दा न'आव थानानै जों आबादखौ मोजां खालामफैगासिनो आरो दा आबादखौ गायखांनायनि उनावसो जों मा माखासे जोंनि हाबा मावनो गोनां बेखौ मावफिनगोन जोङो दा आबादनि बेलायाव जोङो दा गोबां गोसो होगासिनो आलि दाननाय हाग्रानि हाग्राफोरखौ जोङो बोस्रांनाय हाग्रा दाननाय बिदिनो फिसा फिसा माबा थायोना बेफोरखौ जोङो बोस्रांनानै मोजां आबाद गायबासो जों मोजां माबाखौ मोनगोन नालाय आबादखौ जुदि जों मोजाङै हालेवनानै साफा खालामनानै जों आबादखो गायाबाथाय जोङो मोजां मोननाय आरो फैगोन बोसोराव जों माखौ जानो जुदि जोङो मोजां गायनानै माबा खालामाबाथाय मोजाङै जोङो जोथोन लानांगोन जों आबाद गायनानै जोथोन लायाबाथाय जोङो फैगोन बोसोराव जोङो मा होनो जानो आनथा नो जों मोननाय नङा होमबा नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथांमोननियाव थ सोलिगासिनो ना बेफोरदि खामानिफोरा
औ औ औ
आं माने न'आव थानानै बेफोरखौ मावगासिनो सिनो दं आरो नोंथाङा जेरै हाबा मावगासिनो दं आंबो इदिनो माने न'नि खामानिखौनो मावगासिनो दं दासान्दि
अ
दा जोङो बेजों लोगोसे जोङो माबा दसे दसे टिभिफोराव जोङो क्रिकेटफोरबो नायो फुटबलबो नायो दाथ' जोंनिया फुटबल क्रिकेटआनो जागोन खोमा दिनै माबानिफ्राय दं खोमा ओ इन्दियान आरो इंलेन्द ना एयारलेण्ड दंमोन होननाय खोनादों आङो नोंथाङा नायगोननानाया क्रिकेट मोजां मोनगोन ना मोना नायनो?
आं क्रिकेटनि बागै नायानो मान बारा इन्टारेस्ट नायनाय नायनो गोसोखांफ्लाङा औ औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदियानो माने आबादफोर मावो आबादफोरा जोंहानिया एसेबां माइ गाय माइ गाय जानो आ थालग आरो बेसेबां बुरजानो
औ जानाबो इदिनो एसे मिडियामनि थाखाय एसे माने जाना आन्था जों बिदि गायो आरो एसेबां अफारखौ नङा जोंहाबो। औ जोंनियाव बांसिन इथिं गोरां खिथि ना बिदिनो माबा नाम। मा मा मा इदिनो लेषरि
गोरानथि नङा नै बेलि जोंनिया माबा मावो बानलुखौ मिथियो दा बानलुनि फ्राय बानलुद तरमुस बेनिफ्राय थास' सिबिं बे
बा बरिया बरिया जोंनियावबो इदिनो औ औ मोजाङानो मावनांगौ
उम उम
मा मा माबा थुरबुसखथ' औ थुरबखसथ' हायावसो माबा खालामबा जादों ना हायावसो मान लायोना थुरबुसा
तरमुसा हायाव मानलायो ओं हायावहाय मोजां मोजां हालेवनानै माल्थिं स सालथिं बनानै फुलि जावैनानै गायनांगौफोर होनानै नङाबाथ'। जानो नागिरा
दैयाव माबायाव जाबाथाय इथुरबुस फिथाइया सेवो नामा दैयाव थायबाथाय बिदि अखा हानानै अभार
दैयाव थाइबा तरमुस फिथाइया सेवा तरमुस
सेवाना दैयाव थाबाबो?
दै मोनोब्ला साबसिनसो जायो माने नांगौ रोखोमनि दै होनांगौ आरो बांद्राय होनाङा एसे बांद्राय माने दै गोनां जायो
औ थाइसे केजिसे बेसे जागोनलै बियो माने एक केजि दुइ केजि जायो नामा ए थुरबुसा
थरमुसा केजि फन्द्र' थाखानिफ्राय लानानै सल्लिस थाखासिम मा माने आ आपडाउन जाबाय थायो आरो दाउ दामा जोंनि जायगायाव फ फन्द्र' थाखा मोनोब्लाबो माने लाब जायो फन्द्र' थाखानि गाहायब्लासो एसे लस जनो नागिरो ओरैजा बिस थाखा त्रिस थाखा गाहाम जाहैयोब्लाथ' बहुत लाब जायो आरो
अ जोंनियाथ' नैइआय दाम जायो जोंनियावथ' पन्सास फन्सास त्रिस इदि जाखाथार जोंनियाव नै इआइ
ओ गायोना ओरैनो बायना जानाया
अ बायना जानाय सोरबा सोरबाबो गायो जोंनाव अफार गायनाय नुवाखै दै नोंथां
अ थाइसे थाइनै बायना जानाया बिद दाम जाखायो
ओमफाय अबार लाबासो आरोना बिनि फाननो गोनांनि थाखाय लाबासो खम जायोना
जों हलसेल हरोना जों। जेसेबां रेट सोलिदों बेयाव हरनांगौ जायो। बिस थाखासो सोलिदोंबा बिस थाखायाव हरगोन आमफ्राय बिसोर बेसे बायाव फानहैयो बेखौ जों मिथिया डाइरेक बिगासे बिगासेयावनो गारि गंनै गंसेयाथ' ओंखारखायो बिगासेयाव।
अन
जायाब्ला से एसे खम ओंखारो आरो ओरैनो दस बिगासो ओ दस बिगासो गायोब्ला खेबस दस बिगासो गायोब्ला माने आद सात आथ गारिया ओंखारो खननै खाजायोना थरम'सा ओरैनो ओमफ्राय। खनथामसिमहालागै खाजाया आरो खननै खानायसिमहालागै ओरैनो ओंखारो ओं आरो खम समनि गेजेरावनो मोनो थरमुसखौ मास मोनथामावनो। जाजोबो आरो बेनिफ्राय गोदान गायजाफिनबावो बिदि।
गोजौ जायगायाव बांसिन जायोना। गाहाय जायगायाव बांसिन जायो नोंथां बे। थरबसा आन्दाज नोंनिबा आ
थरमुसा माने बिदि दङ मोनसेल' रोखोमनि थरमुस थाया गोबां जातनि दङ एसे दै होनायावबो गायग्रा जाद दङ आरो एसे सांग्रां जायगायाव गायग्रा बेनिफ्राय आरो जेबो दै गैथारै जायगायाव गायग्राबो बेफोरबायदि जोलै दं आरो दा बेखौ बासिनानै गायनाय जायो। जायगा नायनानै जोंनिया। दै गोनां जायगाबो दं एसे सांग्रां दै सोनानै गायनाय जायगा बेफोरबो दङ बेनिफ्राय आरो बे हाजो खाथिफोरावबो हा दङ ना। बेैफ्राव जों गायो आरो
ओं
तरमुज ओ एसे सांग्रां जायगायाव मोजां जोलै लानानै ओ नांगौ ना नांगौसेबां दै सोनानै आरो बांद्राय नङा बेफोरबायदि होनानै गायोब्ला मोजां जायो आरो फिथाइया हासारफोर होनो हानांगोन अब्लाना।
हासारफोर होनो हानांगोन आरो होमबाना मोजां जायो आरो आरोना। आबादा
ओ उम आरो फानलुफोर गायो फानलुफोराबो एखे रोखोमैनो सि सिगां सिगांनि समाव गायनाय फानलुफोरा एसे बेलेगमोन दायो गोदान गोदान जोलै फानलुफोर ओंखारबाय।
औ अब्ला जाथ'सिगोन खोमा नोंथां जोङोथ' रायलाय
औ टाइमखौ दासो नायफ्लांदां औ